औ खोनादों नोंथां ओं
खोनादोंना नोंथां?
इयेस खोनादों नोंथां उम
औ खबरा मोजाङै दंबा नोंथांना?
मोजां मोजाङैनो खबरा
दा मा खालामगासिनो सिनो दं
दा आं एसे जिरायदो
अके आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोना जाबाय माने आं नोंथांमोननि गामिनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैदोंमोन माने नोंथाङा नोंथांमोननि गामिनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होयोब्ला मोजां जागोन?
नितसय नितसय निसय हागोन नितसय नितसय हागोन आदसा जोंनि जोंनि गामिनि खोथा बुंनो थाङो थांनायाव गिबियावनो जोंनि गामिया माने सायसाव बहुत गिदिर ओमफ्राय सुबुं अनजिमा हिसाबैबो दंसोयो माखासेयानो दं मथा मथि ओ खमसे खम सेजौ बाजिनि खाथियाव दङ जोंहा नखर रा बेजों लोगोसे नखरसेया जुदि साब्रैखि हमबाबो जोंङहा सेजौ बाजि बियाव मथ मथि सतस आतस मानसिया जोंहा दों आरो गामियाव बेनिफ्राय सोलोंथाइनि बिथिङाव ओ आवगायनि नोजोराव दावगादों ओ नाथाय थोजासे नङा आरो दावगाबावनांगोन खिथु गोदोनि गोदोनि रुजुनायाव बहत आवगायदों आरो ओफ्राय आ-साख्रि बाख्रिनि बिथिङाव इमान दावगायाखैबाबो मोनबाय थादों देग्लायबो अगनि जेराव अग्निबिराव मोनदों सानै ओमफ्राय बेनि सिगाङावबो आर आरमि सि आर पि बिदि दङ ओमफ्राय हाइ रेंकनि साख'रियाल बेबायदि गैया खिन्थु साख'रियाल दङ आरोखि ओमफ्राय लाइमोनफोराथ' बहुत दङ ओमफ्राय लोगोसे जोंहा गेलेग्रा फोथार जोंहा दङ फरायसाफोरा बा लायमोनफोरा बहाय माने प्रेक्टिस खालामो मिनि प्रेक्टिस होनो हागोन बिनि उनाव बाखि फाइनाल प्रेकटिसखौ बिसोरो एसे टाउनाव आर्मि केम्प दङ आर्मि केम्प फिल्ड दङ बेवहाय बिसोरो प्रेक्टिस खालामहैयो बेजोंनो बिसोरो गोबाङानो कुवालिफाइद जालांबाय
जोंनि गामियाव फरायसालिफोर गै-गैया
येस फरायसालिबो दङ आ एल पि मोनसे दङ ओमफ्राय बाखि कि एम इ आ जोंहा एसे टाउनाव फैनांगोन
गथ'फोरनि अनजिमाया थिगैनो दं फरायसा
गथ'फोरनि अनजिमाया खोब गैसोआबाबो एसे दङ आरोखि जेरै आ-बाजि बाजि द'जिसो जोंहा फरायसाफ्रा दङ आरो गथाय गामिनिया फ्राय बहाय बे सासे सानै प्राइभेट स्कुलाव थाङो कि मेक्सिमाम नाइनटि पारसेन्टआनो जोंहा उम सोलिनो हायैफोरा बेहाय सोलिनो हानायफ्रा प्राइभेटाव सासे सानै थाङो आरोखि बारा नङा ओमफ्राय नोंथांनि गामिनि सोमोन्दै एसे मिथिनो मोनबा गाहाम मोनगौमोन आं
औ जोंनि गामिनि सोमोन्दै मिथिनो नोंथाङा
उम-उम
आ-जोंनि गामियाबो नोंथांमोननि बादिनो जोंनि गामियाबो एसे गिदिर गामि बे ओनसोलनि गामियाव जोंहा न'खरनो जुब माखौ सानोब्ला दासिम दासिमहालागै आगोलाव सेजौ बाजि दंमोन दासिमहालागै नुसिनबाय जानांगौ सुबुं गथ' गथाय बैसो जानायनिफ्राय लानानै जुदि जों सानोब्ला गासै सुबुं अनजिमाया जानो हागौ। जोंनि गामियाव जोंनि गामिनि सेरजोंनो आरो रेल लाइन थांनायाव दङ'। औ बेनि अनगायैबो जोंनि गामियाव फरायसालि गंनै दोङो एल पिबो एम इबो आ रो फरायसा बा बेफोरनि सुबुं अनजिमाखो बुंब्ला जोंनि गामियावबो माखासे दङ'। उन्दैनिफ्राय माने देरसिनालागै माने जौसेसो दं आरो लाइमोनफोरानथि बेनि अनगायै जोङो गुबुनथिं सोलोंथाइ बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव मोजां आरो माने मोनफ्रोमबो ओ बोसोराव नो मेट्रिक आनजादफोराव मोजां रिजाल खालामो बेनि अनगायै आरो बु़ं माखासे ओ मिथिनो गोनां बाथ्राफोर दंमोन। खिन्थु
ओ खायसे खायसेखो जोङो मा होनो बुंनानै फोजोबनो हाया।
उम।
बेखिनियानो जोंनि गामिनि। दा खाय से बाथ्रा दंमोनबाबो माने बेखौ जोङो बुंना फोजोबनो हानाय नङा आरोखि।
उम थिगानो दं। ओ बाखि जोंनि गामिनि खैथासार खोथा जोंहा दंबावो बिसेसथा। माने जोंनि गामियाव मा गैया। जि खाथियाव बा गामि सिङाव आ अनतिम संस्कार खालामनो हानाय माने जोबथा जि हाबाफारि मानसिया रुंसारि जायोबा बेखौ खालामनाय जोंआ गामि सिङाव गैया। गैयाबा उसुबिदा जायो माने मता मति ओ खमैबोनो नै बा थाम किलमिटारसो गोजानाव थांनानै जा माने सावनाय फबनायखौ खालामहैनांगो र'। बियो गामिनि थाखाय एसे उसुबिदा। जेरै नोङो टेक्टर नायगिरनांबाय बन रोगानो जुदि सावनाय खामानि लायोबा। बे इसिम तिनि किलमिटार आराय किलमिटार थाबायना थांनायाव खस्थ' मोनो आरो मानसिफोरा। बे मोनसे गामिनि उम गामिनि आरो अखा बांखा हायोबा सावनायाव ओ गोबां खस्थ जायो। अखा बांखा हायोबा उम। ओमफ्राय बिनि थाखाय मा गैया? उम।
गोजान थां बा न' बे माने
उम गोजान जायो।
खाथियाव गैया ना।
ओ गोजान जायो। खाथियाव गैया। गावबागाव नआव बारियाव सावोबा। माबेबा बेलेग माने अन्तिम संस्कार
रायजोनि बेबायदि माने ओ जायगा दङ माने बे मानसि सावनाय बा
अ गोजान जायो माने मथा मथि आराय किल'मिटार गोजान जायो खस्थ' मोनो आरो। सोलिनांबाय ओ गोजान ओमफ्राय बाखि जोंनिया जल जिबन मिसननि दैया दा गामियाव मोजाङै सोलिदो बे मोनसे गामिनि मोजां लकन गुबुन गामिनिया फ्राय बन्द' जादों आं खोनानो मोनदों। ओमफ्राय जोंनिया बाय मोजांसिन सोलिदों आरो।
गामियावबो आगोलाव दंदि दायो माने
उम उम मोजाङा जोंहा ओ खौसेया मोजां जा गामियाव जायखिजाया आ हाबाफारियाव ज'जायैनो ओंखारनानै सावरि बादालि मोजाङै हेफाजाब होलायनानै प्रग्राम। फोजोबनाय जायो। क्लासानो जा माने बा मोनसे मोजां ओमफ्राय खौसेै बरया थायो हिंसा हिंसा ओरैबायदि गैया बेनिफ्राय बयबो बयखौबो हेफाजाब बेनिफ्राय जोंहा सांग्रांथियावबो एसे मोजां फरायसाफोरखौ सांग्रांथि लानायाव जोंहा गामिनि गोरों गोरा लाइमोनफोरा ओ मेट्रिक आनजादनि सिगां खबर लानाय मेट्रिक आनजादनि उनाव बरायनाय आरो बिदिनो गैथारिफोरखौ एसे एनै हेफाजाब होनाय हाबाफारिया दोङो बेखौ समाजाव माने गामिया एसे खायदा जादों आरोखि। नोंथांमोननावफोर माबाफोर दोङो नामा बिदि?
जोंनियाव बिदि माने ओ बुंनो थाङोब्ला नलेज सेन्टार होननाय जायगा आरो मोनसे माने लुना दोनदों गामि जोंनि बे थानसालि खाथियाव लुना माने नलेज सेन्टार बेयाव थांनानै बे सावरायहैनो हायो। सोलोंथायनि बागै बा गिदिरफोराबो जिरायना थ' बेयाव थांनानै माने सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन नायगान सायाव सावरायनाय जायो आरोखि बेनो बे जोंनि गामिनि मोनसे गोनांथार माने प्लेटफ्रम बुंनो थाङो बे बेनि सुबिदा दङ जों आरो जोंनि गामियाव लाइब्रेरि बा मा होनो बिजाब बाख्रि बि सुबिदाबो दङ बेनि अनगायै जोंना लाइमोनफोरनि मोनसे ओ मावखुलि दङ आफादनि बेफोर माने फरायनायनि थाखाय मोनफा मोनफा सुबिदा थावनि बायदि जाना दं आरो बेनो होमबा जोंनि गामिनि माने मोजां थासारियाव गोग्लैयो बेनि अनगायैबो गामियाव माने मोनबो मासाव दिनैनि बे सावरायनाय मोनसे जुम खुंनाय जायो आरोखि। नोंथांमोना बेफोरबायदि जायना दं खुंनाय दब मासाव बा दे जायोबा खोन्थागोन।
मोनफ्रोमबो मोनफ्रोमबो मासाव जायाबाबो ओ जोङो सम सम लायो आरोखि जों गामियाव। मोनसे गाव गावखौ आफाद होनाया लाइब्रेरि मोनसे अपेन खालामदों। बिजाबफोरखौ सोजोबनो हायाखै खिन्थु उनफ्राव सोजाख द ओमफ्राय बिदिनो आरो गोबां सिमां दंबावो जोङो नोंथांनो फोरमायसिगोन न जों सम दिहुननानै दे लाखिथबाय